औ खोनादों नोंथाङा दावबायनायनि सायाव माबाफोर बुंनो सानदों नामा
औ नोंथां औ आं खोन्थालांनो नोंथांनो नोंथाङा सम दंबा एसे आंनो सम होबानो जाबाय
औ
नोंथां दा दाबबायनायनि सायाव थ' जोबोद फिलफाइ जोबोद गोसो गोजोन नङा होमबा दुखु सुखुनि खोथाखौबो जोङो दावबायनो थांबा समाव बावगारलाङो
औ औ
आरो जों जागा जायगा नायथिंनानैबो जोबोद मोजां मोनो नङा हमबा औ आरो बेजों लोगोसेनो जों गावनि एबा मायोबाफोर थेनसन जुदि नोंहा फ्रब्लेमफोर जुदि नोंथाङा सुखु सुखु जायोबा नोंथाङा एसे दावबायनो थांनांगौ साइदआव होमबानिया नोंहा गोसोआ जोबोद गोजोन्नाय मोनो
औ
जेरै नोङो सिलंआव बेरना फै गरम बोथोराव नोंथां अरुणचल प्रदेश थांना फैनांगौ बेरायनो जोबोद फिल मोनो नोंथां बेरायनायाव बेरायनायजों लोगोसे जों सिनायि मानसिखौबो सिनायो समामाव खायसे नुफेर मानसिखौबो नुयो लोगोसे आरो खायसे जायगा नुयैखौ जों नुयो
नंगौ
नङा होमबा
औ नंगौ
बिनिखायनो जोङो एसे समखौ गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नाबाबो एसे बेरायनांगौ आरो एसे दावबायनांगौ जोबोद गोसोआ गोजोननाय मोनदों मोनां आरो जेरै जोङो गरम बोथोराव ओ दैमा सुखि थाङो जे दु
औ नंगौ
भुटान थाङो बेरायनो बेयावथ' जोबोद गोसोआ गोजोनाय मोनो नङा होमबा नोंथां बेरायनो थांबा औ आरो लोगोसे नोंथाङा गरम बोथोराव ओ सिलं थानांगौ शिलं मेघालया
औ
ओ हायोबाथ' दार्जिलिंफोर बेरायनो थांनांगौ
नंगौ
जोंथि साइजाव माने सरलपारा बेरायनो थांनांगौ माने गोसोआव जोंनो मा माने गोजोननाय मोनो आरो लोगोसे बेरायनायजों बेनिखायनो समखौ एसे बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नाबो बेरायनांगौ समाव नङा होमबा नोंथां
औ
औ नोंथाङा ओरैनो मा मा जायगा बेरायखो आंनो एसे फोरमायनो हा गोनना नोंथाङा
आंथ' बारा जायगा गिदिङाखै ओरैनो खाथि खालानि
औ
पिकनिक स्पटफोराव थां
औ औ अ ओरैनो मा मा जायगा थांखो नोंथाङा
ओरैनो सुक्कि दारागाव
औ
बेफोरबायदियाव ओरैनो गरम बोथोराव दुगैनो
औ नोंथाङा ओरैनो दावबायनानै गावनि गोसोआव माबायदि मोनो नोंथां
नोंथाङा अबावबा थांफेरबाय नामा गिदिंनो
औ नोंथांथ' अनेक अनेक जागा थांबाय लोगोसे नैबे शिलं थांबाय बेरायनो
औ
आरो लोगोसे जोंनि बे खाथिनि अरुणाचल प्रदेश थांबाय आरो लोगोसे जोंनि खाथि खालानि हादोर नि भुटान आरो लोगोसे सुख
औ
आरो लोगोसे लोगोसे दधारागाव आरो जोंनि जे क'क्राझार बे सरलपारा आरो गुवाहाटि आरो जि शिलंनि जोबोद शिलंआव जोबोद मोजां मोजां जायगा नुनो मोनो थांबा जेरै नोंथाङा सिलंआवथ' अनेे सम अखा हायो नालाय
औ
बेनो जोबोद थान्दा जायो आरो बोथोरा आरो जि सेरापन्जि लोगोसे जोबोद मोजां बेराय जायगाया अखा अखा न अरायसम गोलैयो नोंथाङा वाटारफुल नायनो हागोन
औ
थानदा अखाजों सि जानानै गावनि दुंहाव सोलेरखौ सुग्लायनो हागोन
औ
आरो न माबाफोर दुखु दंब्लाबो दुखुआ दुखुखौ नों बावगारलांगोन जेरै नोङो अखा इसेजों लोगोसे जोंनि मेलेम सोलेर सुग्लायलाङो
औ
नङा होनबा
औ नंगौ नोंथां
बेनिखायनो जों लाइफआव एबा जिउआव जोबोद बेरायनांगौ
औ
ओरैनोथ' गावनि बेरायनि बागै एसे बुंलां हागोन नामा गोसोखौ नोंथाङा माबायदि मोनो एसे खाथि खालानि जायगाफोराव थांनानै बेरायनानै एसे नोंथाङाबो फोरमायनो होदो आंबो एसे खोनासंलांनोसै नोंथां बिनि गोसोआ माबायदि मोनो बेरायनानै
बे बेरायनानैथ' गोसोखौ जोबोद मोजां मोनो
औ नोंथां ओरैनो नोंथाङा सुगियाव थांनानै जोबोद दुगैयो नङा हबा
औ नंगौ नोंथां
औ औ लोगोफोर थांबा एसे समफोरखौ बावगार लाङो नङा होमबा बिराद एसे एसे बेरायनांगौ मोनसे गावनि एसे बेसेन गोसा समखौबो बेरायनायाव फारसे बेरायनायनि फारसे समखौबो होनांगौ जायो नङा होनबा
औ नंगौ नोंथां
दा नोंथाङा जेब्ला फार्स्ट थांदोंमोन ओ गिबि खेब थांदोंमोन नोंथाङा सुकियाव एबा दारागावआव होनबा नोंथां
औ
औ दा नोंथाङा फा नोंथाङा गिबि खेब थांनायाव गोसोखौ माबायदि गोजोननाय मोन्दोंमोन आंनो एसे फोरमायनांगौ नोंथांङा सम दंब्ला
आं गिबि खेब थांनायाव गोसोखौ जोबोद गोजोननाय मोनदोंमोन आं बेबा बेफोरबायादि गिदिंनो थांफेराखैमोन ना जायागाफोरखौ नुफेराखैमोन गोदान गोदान जायगा नुदोंमोन
उम - उम
नुदोंमोन
औ - औ
लोगोफोरजों जमा जमा
उम - उम नाथाय आरो सेकेणड सम थांदोंमोन होनबा ना दारगावआव
आं दा थां थांफिनाखै
औ औ सेकेणड सम थांदोंमोन होनब ना नोंथांङा दारगावआव
थाङाखै
अ नोंथां भुटान नोंथांङा न
औ
होनबा भुटाननि एसे थासारि दुंहावखौ एसे फोरमायना नोंथांङा
औ
उम
भुटानाथ' आसामनि जोबोर खाथियानो जायो
औ
भुटाना गुबुन मोनसे हादोरबाबो
औ - औ
आसामनिफ्राय बारा गोजान जाया
औ - औ नोंथां नोंथांङा गिबि खेब गिबि खेब थांनो होनबा ना दा दावबायनो भुटान रायजोआव ओ नोंथां
औ
अ नोंथांङा जेब्ला नै भुटान रायजोनि गेटखौ
औ
गेटखौ नोंथांङा गेटनि सिंङाव थांदों नामा हा होनब्लााल नोंथांङा गोसोखौ माबायदि मोनदोंमोन
आं गोसोखौ जोबोद गोजोननाय मोनदों मानोना जोंनि जायगाया एसे बेलेग जोंनि जायगाया एसे बेलेग औ थानाय जानाय लोंनायफोरा बेलेग बेलेग जोंनिया गुबुन सेरनिया गुबुन
औ औ आं जेब्ला नोंथां खोनादों नोंथां
औ
आं जेब्ला गिबि खेब
औ
सिशलंआव आगान होदोंमोन आगान सुरदोंमोन अब्ला आंनि गोसोआ ओरैबायदि सुगैलाय लांदोंदि मिथिंगानि थान्दा गुसु बारबोनायजों
औ
गोसोआ ओरैबायाददि थान्दा सुगलांदि माने फोरमायनाबा फोरमायनो हायो आरो
औ नोंथां
थारनायसोफोर होनोसै आं
औ दे
बे समाव जेब्ला जों जमा थांदोंमोन खौसेयै थांदोंमोन अब्ला जों गिबि खेब बागान सुदों आरो बे समाव होमबाथ' जोंनि गोसोआ ओरैबायाददि मोजां मोनो माने मार रंजादों मार खुसि जादों आरो
औ नोंथां
औ गिबि खेब थांदोंलाय
औ
आरो जों जेब्ला शिलंनि सेभेन ससटार सरि जों अवाटार फल लायदोंमोन सेभेन सिस्टारनि जोंनिया मा रंजाय मोनदों गोसोखो होनोमब्ला जोङो माद दुगैदोंमोन औ दुगैनायजों गोसोआव ओरैबायदि सुग्लायदों माने गावनि दुखु एबा टेंसनफोरखौ बावगारलांदोंमोन बुग्नानै
औ
बेफोरबायदि रंजादों आरो जोङो जमा जमानो लोगोफोरजों ओंखायनो समाव सम नोंथां बेरनांगौ जायो आरो एसे गावनि दुखु खस्थ'फोरखौ बावगारनो थाखाय
औ
जों सम सम न'निफ्रायबो एसे जांगार लानांगौ आरो साइदाव एसे लोगोफोरजों समखौ होनांगौ लोगो
दे बिदिब्ला नोंथां समाबो एसे थौबाय
औ औ नोंथां औ दे होनबा ना नोंथां औ नोंथां दे औ